हेल औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ दायो औ दे नोंथां बुं बुं दे नोंथां नोंनो बुंदो
औ जोङो होमबा एसे दायो दावबायनायनिनो सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ जायो नोंथां
औ नोंथाङा बहा बहा दावबायखो ओमफ्राय बेयाव दावबायनानै मा मा नुबोखो ओमफ्राय मा मा बेनिफ्राय मोनदां हाखो बा सोलोंनो हाखो बा सोलोंनो हादों बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ नोंथां हागोन हागोन ओ जोङो दावबायनाय होननानै बुङोबाथ' जोङो माने ओ मोनसे गोदान गोदान जायगायावहाय जोङो थांनायखौ माने हानथिनाय बे बेखौनो मोनथिनो हायो आरो
औ
नायनि गेजेरजोंथ' आङो ओ माने हानथिनायाथ' गोबां रोखोमनि ओ माने गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो माने बिदिनो हानथिबाय हानथिनायाथ' माने गुबुन जायगाफोरखौ नायनो थाखायहायो बिनि बारहावाफोरजोंहाय खाब जाहैनो माबायदि नंगौ माबायदि नङा बेफोरखौहाय ओ नायनो थाखायहाय ओ थांनाय जाबाय आरो ना आरो माखासे सिनारिफोरखौहाय नुयोबा जोंनि गोसोफ्रा गोजोननाय मोनो नालाय सानथि मोनो नालाय ओ गोदान सोलायनाय बायदि बिदि मोनो आरोना
औ बेनि थाखायनो दा दावबायनायावथ' दावबायनाय होनोबाथ' जोङो मोनसे ओ जेन'बा जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायावहाय थांनाय थांनानै बैनि सोमोनदैहाय माने मोनथिनो हानाय एबा नायहैनाय बेफोरखौ जों ओ नुनो मोनो बेयाव दावबायनायावथ' आङो ओ बिदिनो गोबां दावबायहैबाय माने जोंनि हादर बा हादरसाफोरनि ओ जायगाफोरावाय गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय ओमफ्राय बेावहाय जोङो थांनानैहाय आङो थांनानैहाय माने ओ नुहैनानै माने गोजोननाय मोनदों माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बिसोरनि जेन'बा रंजानायफोर बा बिसोरनि गाननाय जोमनायफोर गुबुन जायगानि ओमफ्राय बिसिनि थानाय जानाय बा बिसोरनि रायज्लायनाय ओमफ्राय आ बिसोरो जेरैबायदि मान होनाय आरो बिदिनो रायज्लायनाय बेफोरजोंहाय माने ओ जोङो बेखौ माने गुबुन जायगानि सोमोनदैहाय मिथिनो मोनो आरोना दावबायनायनि गेजेरजों आरो मोजांबो मोनो माने गोदान गोदान लोगोफोरजों लोगो मोनोबा आरो ना गोदान गोदान जायगानि मानसिफोरजों लोगो मोनोबा मोजां मोनो ओरैनो दावबायनायावथ' जोङो दावबायनायनि गेजेरजों माखासे गियानफोरखौबो मोननो हायो आरोना जायखौ जोङो सोलोंथाइ लानानैल' ओ सोलोंथाइ लानानै मोनजोब बा माने नुनायजों आरो अबेबा मोनसे नुनायजों आरो थांनानै नोंथां ना हजों थांनानैहाय माने हजोंनि जायगाखौहाय नायहैनायजों लोगोसे खाथि निफ्राय नुनायजों लोगोसे बियो आलादा जायो माने ओ नोंथाङा हजोंनि थांनानै नायहैनाय फिलिंसजों आरो ओ बावनो थानानै नायनो ओ अबेबा जेन'बा मबाइलफोरजों नायनायजों जों बा अबावबा लेखाफोराव नुनायजों फोरमायनायजों बेजों माने एसे बाबो आलादा जायो नालाय बेखायनो थांनानै बेरायहैनानै नायहैनाया मोजां आरोना जेराव जोङो माखासे गियानफोर मोननो हायो आरो बेफोर बेरायनायफोरजोंहाय आरो जोंनि मानि फरायसाफ्राबो जेन'बा फरायनाय समावबो जेन' जोङो जे फरायो बेफोरखौहाय ओ खाथिनिफ्रायनो माने मोखाङावनो नुयोबा माने ने खाथिफ्रायनो जोङो मोनदांनो हायोबा माने बेफोरखौ थाब साबसिन ओ होननानै आं सानो आरोना आरो नों आं जुदि बिदिनो ओ मानसिफोरा जेन'बा जों जोङो बेरायहैयोबा ओ बिदिनो सांग्रांथि बेफोरनि सोमोन्दै आरो नो ओ जायगानि सोमोनदै सोमोन्दै बेफोरखौहाय माने मोनथिनो हायो एसेबाबो आइडिया ना फोर मोनो आरोना माबायदि थानांगौ माबायदि ओ सोलिहैनांगौ आरो बे जायगानि सोमोन्दैहाय मोनथिनो मोनो आरो नोंथां
दा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथां एसे फोरमायनानै होदो
दावबायनायनि सायाव नोंथां नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना औ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां औ औ दावबायनाय होनोब्ला जोंहा ओ गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जोङो आरो जों जिउआव दावबायनांगौ मानोना बि दावबायोब्लासो जोङो मोनसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगानि जोङो माखासे बिसोरनि थानाय जानाय होननाय माखासे बिसोरनि आबहावा थासारि जों बैफोरखौ सोलोंनो हायो बा जों मिथिनानै मोनो जों मोजां मोजां ओ बाथ्राफोरखौ जों मिथिनानै मोनो बेनिखायनो जोङो दावबायनाय होननानै जोङो बेफोरखौ दावबायथिंना नायनां गौ बा सोलोङो नाजानांगौ आरो जोंनो नांगौ माखासे मोजां ओ खोथा बाथ्रा बा खामानिफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनि दावबायनायखौ जों नुनो मोनो जों जेरै ओ सोलोंथाइनि ओ बिथिंनिफ्राय जोङो दावबायनाय बा जोङो ओरैनो जायगा नायनो थांनायनि थाखाय दावबायनाय दा बेनि अनगायैबो जोङो बबेबा समाव जोङो लावखार ओंखाम जानो थाखायबो जोङो दावबायो दाबसे ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा ओनसोलसिम जेरै सोलोंथाइनि बिथिंनिफ्राय होनोब्ला जोङो माखासे समाव ओ माबा मोनसे आयदानि सायाव बिजिर सङोब्ला बै समाव बै बिजिरसंगिरिया ओ माखासे आयदाफोरनि सायाव लानानै दावबाय हैनांगौ जायो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बै फु बिसोरनि ओ नांगौ मुवा बा आयदाफोरखौ संहैनांगौ जायो बेबायदि दावबायनायनि गे गेजेरजों मान गोबां बाथ्राखौ जों ओ मिथिनो मोनो आरो जोङो हमनानै ला जोङो रावनि सायाव जोङो बिजिरोब्ला जोङो बा बिसोरनि रावनि माखासे गियानफोरखौ जों मोननो हायो बा जोंनि गावनि ओ बिमा रावजों बेसेबां गोरोबलायनाय दङ मोनसे गुबुन हारिनि बा गुबुन रावा आ बेफोरखौ जो मिथिनानै मोनो ओ बिस ओ ओमफ्राय जोंनि रावआव माखासे मुवाफोरखौ मा होननानै बुङो आरो बेखौनो जों बिसोरनि गुबुन मोनसे रावाव बा बैसोनि रावाव मा होननानै बुङो बेफोखौ जोङो मिथिनानै मोनो। बा बैफोराव जों सोलोंनो हायो बेबायदि जों सोलोंनो हायो। बिनिफाय जोङो मालाबा समाव फरायसालि फोरनिफाय जेरै ओ फरायसाफोरखौ नायगिरिंनो थाखाय बा ओ माखासे बिदिनो आयदा थायो बैफोर आयदाफोरनि थाखाय जोङो दावबायनो थाखाय लाङो बेबो मोनसे दावबायनाय। जों बेयावबो जोङो बैफोरबायदिनो माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनो थाखाय थाङो बा सोलोंनानै होयो बेनिफ्राय।
औ
थिग बेबायदिनो अ थिग बेबायदिनो आङो दावबायदों खना खनला जेरै जोंनि आसामनि नो माखासे आ जिल्लाफोर जेरै ओ बाक्सा चिरां ओ क'क्राझार ओ लोगोसे उदालगुरि आरो बिथिं जरहाट गहा टि आ सनित पुर एबा तेजपुर बैफोराव जोङो ओ दावबायदों आरो नोंथां। अ जों आं गहाटिनिखौनो बुनि गहाटियाव माने जोबोद ओ माने नायथाव ना जायगाफोर बा मिथिनो गोनां माखासे ओ जायगाफोरबो दङ आरो जों जाय खौ जोङो बिगियान जोंखौ जाय साइन्स मिउजियाम बेफोराव थांजायो। बेफोराव थाङोब्ला जोङो माखासे ओ बिगियानारि खान्थिफोरखौ जों मिथिनो हायो जोंनि साना माबायदि जोंनि बुहुमा माबायदि ओ रोखोमनि ओ जेरै दलुर ना मा ओ बा जोंनि बुहुमा माबायदि सोरगिदिं गिदिंबाय थायो जोंनि बुहुम अख्रां सायाव मा मा मा रोखोमनि ग्रह' दङ मा मा ओ मुवा बेसादफोर दङ जोङो जोङो बै अख्रांवाव माबायदि थांनो हायो बा थाङो बेफोरनि बारै गोबां माने रोखा रोखा लिरनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे मिउजियामफोराव थाङोबा। जों मिथिनो मोनो। खोनानो मोनो ओमफ्राय आरोबाव दायो मोनसे गोदान ओ जेरै जों बेयावनो ओ साइन्स मिउजियाम दंबाव खुलिबावनायखौ जों नुनो मोन नो जेरै सनापुराव दङ बेयाव थाङोब्ला बे गोदानाव बेयाव नाथाय जोङो बांसिन मोजां सिन नुसिननो हायो दानि माने गोदान ओ दाजेम ओ आ मा बिरोंदामिनजों बा गोदान टेक्नलजिजों ओ बेयाव दो माखास जे ओ बिदिनो खोथाफोरखौ माने फोरमायनानै होनाय बा बेखेवनानै होनाजोखौ जोङो नुना नुनो मोनो आरो ओ जेरै भिडिअ'जों लोगोसे जोङो माने बुजायनानै होनाय बा फोरमायनाय खौ जोङो नुनो हायो थिग बेबायदिनो ओमफाय जोङो जुनारसालिफोराव बेराय ओ आं बिदिनो ओ गहाटिनि जुनारसालियावबो बेरायदों। बे जुनारसालियाव बेरायनायनि गेजेरजों माने गोबां माखासे जुनारफोरखौ नुनो मोन नदों आरो जेरै नुफेरै जों जाय जुनारफोरखौ नुफेराखैमोन जोङो बा लेखाफोराव जोङो फरायनायफोराव मोनदोंमोन बा मबाइलफोराव जोङो पिकसार नुदोंमोन बैफोर जुनारफोरखौ दाउफोरखौ जोङो नुनो मोनहैदों आरो आङो बेयाव थांनानै जेरै गान्दा मै उम जेरै मा होनो बे जरहस्थि बा दैनि मैदेर जों जायखौ हिप' होननानै इंराजियाव बुङो बेखौ ओमफ्राय बिनिनो उम जेब्रा ओमफ्राय माखासे ओ मोसाफोर बायदि मोसायाबो माने गोबां रोखोमनि दङ नालाय बेफोर आरो आलदा आलदा रोखोमनि जों मोसाफोरखौ जों नुनो मोनो बेनि उनाव माखासे रोखोमनि आरो नुफेरि नुफेरि जिब फोरखौ जोङो बे जुनारसालियाव थाङोब्ला नुनो मोनो। औ बेनि अनगायैबो आरो माखासेफोर जिब जुनारफोर दंबावो जोङो माने मख' खनो हाया आरो माने गोबां रोखोमनि बिदि बेफोरबायदि दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे दा मुवा बेसादफोरखौबो जों नुनो मोनो लोगोसे जोङो बैफोरनि ओ जुनारफोरा माबायदि महरनि माबायदि दाथायनि बेखौ जोङो मिथिनानै मोनो खाथियाव थांनानै नायहैयोब्ला थिग बेबायदिनो होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ जों बेखिनावनो फोजोबनोसै औ गोजोनथों नोंथां